खोनादोंना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां होनलाय
गिबियावनो ओ खुलुमग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांखौ खुलुमग्रोनाय थाबाय
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्राय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांखौ गोजोन हरनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय
औ नोंथाङा दा मा खालामदों
आंथ' नै दा नोंथां ओरैनोसो जिरायनानै दंबाय थायो
औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो फंसे ओ बाथ्रासो नोंथांनो आङो फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमाय जागोन
औ आबादनि बागै नोंथां औ
औ दे फोरमायलाय नोंथां
औ जोंना आबाद होनोब्ला जोङो गोदो गोदोनि ओ गोदो होनोब्ला जोङो गोदोयो ओ हाग्राफोरखौ जोङो गिबियावनो दानस्रांग्रोनानै जोङो बेखौ अरन अरन बारिफोरखौ जोङो दानस्रांनानै सावस्रांनानै जों बेयावनो आबाद मावनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला जोङो सिगाङावनो ओ गोदोनि दिनावथ' जोंना बिदि नांगोलजों हालेवनानै जोंङो खदालजों जावग्लेनानै जों बेयावनो आबाद मावनाय जायोमोन
औ-औ
गोदोनि दिनाव आरो जोंनिया हासार बायदिसिना बिदिनो मुलिफोरखौ जोंङो होनो मोनामोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा दानि होनोब्ला जोंङो दाथ' गोबां रोखोमनि मुलि बायदिसिना मुलि बिदि फैबाय नोंथां जोंङो जोंथ' दा आ आबाद होनोब्ला जोंङो दा बायदिसिना आबादफोरखौ जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै कांक्रिकला पथल बायदिसिना मैगं बिदिनो ओ बोग्रि बोग्रिफोरखौबो जोंङो आबाद मावनाय जायो दानिया
औ नंगौ
बे गोबां रोखोमनि बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरो आरो जोंङो गोबां रोखोमनि मुलिबो होनाय जायो आरो फिथाइ सामथाइफोराव बुंनो थाङोब्ला जोंङो ओ बांसिनानो माइ आबादखौ जोंङो मावनाय जायो आरो
औ नंगौ
माइ आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला नोंथां जों गिबियावनो माइखौ जोंङो खोथिया फोनो थाखाय जोंङो जोङो सिगांङावनो बेखौ बासिग्रोना लानांगोन अबे माइआ मोजां जागोन अ माइआ मोजां मोजां जाया बेखौ जोंङो सिगांङावनो बासिग्रोना लानांगोन बिनि उनाव जोङो बिखौ फख्रि एबा ओ जायखिजाया बुस्थुआवनो जोङो बेखौ सोमग्रोना दोननांगोन आरो नोंथां सिगाङावनो जों बेखौ सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ बोखांनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो दब्लायसे जायगा हा मोजां नायनानै जोङो बियो ओ ट्रेक्टरजों नङाबा जोङो मोसौ एबा नांगोलजों जोङो हाले एवनानै बेयाव बेयाव जोङो दै दै सोनानै बेहाय जोङो फोग्रोना लानांगोन आरो नोंथां हायाव गारनानै जोङो फोग्रोना लानांगोन बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव जोङो खोथिया खोथिया महर लाबा माइआ खोथिया महर लाबा एबा बिलाइ गोरलै गोरलै एसे गोजौ जाबोबा जों बेखौ फुनानै जोङो बेलेग बेलेग दब्लायसे एबा गोबां गोबां हाखौ जोङो बेयाव ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों जोङो बेखौ हाले जवग्रोना लानांगोन बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव जोङो आलिफोर दाननानै हाग्राखौ जोङो ओ साफा खालामनानै जों बे आलि खोनानै जोङो आरो जोङो फिनथाम हालेवखांना खनथाम हालेवनानै जोङो बेहाय ओ बे खोथियाखौ फुखांनानै जोङो बिनि गोजौ गोजौद्राय जाबा जोङो खासि एबा सिखाजों जोङो हास' स'नानै जों बेयाव गायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव गायखांनायनि उनाव जाहाथे बिलाइफोराव एम्फौ ओ सुवा एम्फौ जाया बिदि साननानै जोङो ओ एम्फौनि मुलि होनाय जायो आरो माइ बारि बारि
औ औ नंगौ नोंथां
आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बिनि ओ माइ गायनायनि आलियाव जोङो ओ सबाय सबाय बिफां सबायबो जोङो फोनो हायो आरो
औ औ औ
बिनि उनाव ओ माइआ जेब्ला ओ फिथाइ महर लागोन फिथाइ ओंखारगोन अब्ला जोङो बेहायबो आरो मोनसे खनसे मुलि होबावो आरो बिनि उनाव जेब्ला फिथाइफोरा रानानै मोनो अब्ला जों बेखौ खौ हानानै जोङो ओ बिदिनो मोसौ एबा ट्रेक्टरजों जोङो बेखौ मारा नानानै जोङो ओ बेखौनो माइरं खालामनानै जों बेखौनो जानाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो ओ पटल खांख्रि कला बेफोरखौ बोरै ओ बोरै आबाद मावो होनोब्ला जोङो सिगाङावनो बिदिनो जोङो ट्रेकठर एबा नांगोलजों जोङो सिगाङावनो हालेवग्रो ग्रोनानै जोङो बिदिनो हाखौ एसे गुन्दै खालामनानै जोङो खदालजों ओ बाथिखोनानै दखर दखर बाथि खोनानै जों बेहाय गायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
गायखांनायनि उनाव जेब्ला ओ बिलाइ गोरलै खिलियो अब्ला जों बेखौ ओ औवाजों खाथि औवानि खाथि होनानै जोङो बेखौ मानला होनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो ओ औवाजोंनो सां बानायनानै जोङो ओ आरो सां बानायनानै जोङो दिरुं बोनानै बेहाय जोङो मानला होनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला ओ उम जेब्ला बिलाइफोरा एसे गोरा जायो अब्ला जों बेखौ खानानै होनायबो जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला फिथाइआ ओ थायो अब्ला जों बेहायबो जोङो एम्फौ जानो हायै बायदि बायदिनो जोङो बेहायबो एम्फौ जानो हायैनि जोङो मुलि होनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो। गुदियाव हाग्राफोर रज'बा जों बेहाय सोयो एबा जोङो फुनानै जों बेहायबो हासार होनाय जायो आरो। बिफाङा गोजौ जानायनि थाखाय जोङो। बिनि उनाव बिनि उनाव बिदिनो जोङो बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो गायो आरो। दानिया दानि जुगाव आरो गोबां रोखोम। रोखोमनि मुलि हासार बेफोरबादिखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो दानिया दानि जुगाव नोंथां।
औ।
आंनि आंनि मिथिनायाथ' बिखिनिानो नोंथां आबादनि बागै नोंथाङाबो एसे ओ आबादनि बागै फोरमायनो हागोन नामा मिथियोबा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ देनाय बुंनाय।
औ। आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदोनिया सुबुंफोरखौ नाहरोबा आबाद मावनायाव। बै समाव बिसोरो नों होनलांनाय बादिनो। बिसोरो जेबो हासार बायदि मुलि बिदिखौ बाहायनो मोनाखैमोन आरो एबा रोङामोन बिसोर
औ औ।
दा नाथाय जों नुनो मोनोदि। मुगा एबा दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय आबादारिफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार सार मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोन मोनबाय आरो दा
अ
आबादनि आबादनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जों माइ आबाद बेसर आबाद, जिंखा आबाद। अ बेफोरबादिनो बायदि बायदि बेफोर मैगं-थाइगंफोरखौ आबाद।
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला जोङो। बेसर आबादखौ माबोरै मावो होनबाथाय जोङो गिबियावनो जों बै बेसरखौ। बेसर फोगोन जायगायाव एबा गाय फोगोन जायगायाव जों फार्स्टआवनो जोङो बेयाव। जों ट्रेक्टर एबा मोसौजों हालेवनानै बेखौ हाखौ जोङो। गेब्लेहोग्रोनांगोन फार्सआवनो
औ औ।
बेनि उनाव जोङो जेब्ला हाया मिस मिस जायो एबा गेब्लेजोबथारो मोजाङै अब्ला। औ दैयाव सोमना दोननाय बेसर एबा बेसर जोलैनो दोननाय। औ।
औ।
बेखौ लाबनानै जोङो बेयाव सारना होनांगोन
औ।
जेब्ला जोंना बे बेसरा जोंना खिलिबोयो एबा रज'बोयो। अब्ला जोङो बेहाय मुलि सारना होनांगोन एम्फौ एनलानि बेफोरबायदि देरनाय भिटामिन बेफोरबायदि सारना होनांगोन आरो
औ
बेनि उनाव जोङो बेनि सोरगिदिं जोङो बेरा बेराबो दुमनाय जायो जाहाथे जोंना मोसौ बोरमा बेसरखौ गाखोया जाहाथे बेफोरबायदिनि थाखाय आरोना बेबायदिनो जोङो बेसरखौ बेफोरबायदि मावनाय जायो आरो जेब्ला जोंना बिबार बारहां बारहां जायो अब्लाना लाथथनानै ज माने जोङो मुलिबो मुलि बेफोरबायदि बांसिनखौ बाहायनाय नुनो मोनो माने जोङो एम्फौनिबो मुलि होयो देरनायनिबो मुलि होयो मोजां जानायनि भिटामिन बेफोरबायदि बायदिसिना मुलि सारनो आरो दानि जुगाव
औ नंगौ औ
औ जों दा बेसर आबादखौ बेफोरबायदि मावनाय जायो आरो जेब्ला जोंना बेसरा फिथाइ थायना थायनानै जेब्ला जोंना बेसरा फुजानाय सम जायो अब्ला जों बै बेसरखौ फुना लाबोनानै जोङो बेफोरबायदिनो बेग' गाग्लियो खायसे गायग्लियो आरो खायसे बेफोरबायदिनो दाथ' गोदान ओ टेक्टर ए टेक्टरावनो बेफोरबायदि मिसि जे मारा नानाय बेफोरबायदिथ' मोनखाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
दानि जुगाव जों बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनसिगोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो बेसरनि आबाद जोङो
औ
बेफोरबायदि खामो आरो नोंथां
औ
आरो बेसर आबाद खामनानैबो गोबां रां आर
औ
थिग बेबायदिनो जों बेसर आबादखौ बेफोरबायदि मावनाय
औ
जोंना दा बेसर आबादखौथ'
बेफोरबायदिनो खामनाय जायो आरो बांसिन मुलि होनायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनबाय आरो
औ
जेराव जोङो भिटामिननि सारनाय नुयो एम्फौ थैनायनि बेफोरबायदि बायदि बायदि मुलि सारनाय नुयो आरो गो जोंनि जुगावथ' बेफोरबायदि आबाद खालामबाबो जोङा बेफोरबायदिथ' बांद्राय बेबादिफोर बाहायनो रोङामोन एबा बेफोरबायदिखौनो सा सारामोन आरो माने
औ औ नंगौ थारैनो
औ माने बिसोरोबो मोसौनि खि एबा गोग्गो फिथाइ एबा जोङो बेफोरबायदि थायो आरो मैगंफोरखौबो
औ
आरो देहायाबो मोजां थायो
औ औ
दा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय
औ नंगौ नोंथां
आं आं नोंथांनिफ्राय आबादनि बागै जाय बेखौ नोंथांनि नोंथांनो खोन्थाबाय आरो नोंथाङा आं बिखौ
औ औ आंनिफ्रायबो नोंथांजों आबादनि बागै रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां